औ दों ना
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'योना?
अ औ आं फ्रि नोंथां।
औ दे होमबा आं माने दायो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां औ औ सावराय जायो नोंथां सावराय जायो
होमबा जोङो दायो ओ बिजनेस एबा फालांगिनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन बेथ' जोबोद इन्ट्रेस्टिं टपिक नोंथां।
औ दे होमबा जागायनोसै ना नों
औ सावरायलायनिसै।
दानि माने आथिखालनि जुगावथ' जोङो फालांगि होननानै बुङोब्ला जों माखासे जोंनि लाइफआव जि खामानि बे खामानिखौ लानानै जोङो जि एसे एनै रां मोनो बे रांजों जोङो जोंनि जिउखुंनो हानाय गुबैयै बुंनो था थाङोब्ला जोंनि लाङो नङा होमब्ला नोंथां? दा जोंनि बे आथिखालावहाय माखासे लाइमोनफोरखौ माने फरायखांनायनि उनावबो गोबां माने साख्रि बाख्रि मोनालासिनो बेखार जेंनायाव थानानै दिनो ओमफाय आरोखि दा बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा मिथिनाय मोननैसो फालांगिनि सोमोन्दै आंनो एसे आयडिया होनो हागोन नामा?
औ आङो बुंनो नाजानोसै मोननैसो ओम आयदा बा ओम बिजनेसखौनो बुंनो होनासै। आ सैथो जेरै आदाया आदा ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दानि ओम जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि मोना मा मोना माने साख्रि मोननो ओ बहुद खस्थ' जाहैदों दानि जुगाव। कम्पिटिसनबो बांबोदों नालाय। बांसिनानो ओ ओ साख्रि मोननो थाङा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बुङोब्ला। दा बिसोरखौ आङो बुंनो सा सानो ओ इसोरो ओरैनो न'आव जिरायना थाबाय थानांला इदिनो बिजनेस बिजनेस मावनांगौ। बिजनेस मावब्ला एसे खस्थ'थ' नांगोन फार्स्ट फावनो ओ नाथाय उनाव गोसो होनानै मावबाय थायोब्ला ओ बहुद जौ गानो हायो बिज बिजनेस जों नाम बानायनो हायो ओम सिनाखि बानायनो हायो आरो सिनायथिबो मोनो। नोंना बिजनेस बा फालांगि मावनायाहाय जौगायोबाहाय गोसो होना मावबालाय जौगायो जौगानाया नाथाय बांसिनानो गोसो होनो नाजाया। मावो-मावोब्लालाय गोबां फालांगि बा बेफार बा बिजनेस मावनो हायो।
औ।
ओम बिदिनो ओ बयबो बयहाबोथ' ओ बयहाबो नङाबाबो ओ ओम बांसिनानो ओम आबाद एबा ओम जानो आन्थाथ' न'आवनो मावखायो बे। ओम बे जेरै जेरै मैगं थाइगं होन फिथाइ सामथाय होन। बेफोरखौ जोङो ओ गायोब्ला उम उम बेखौ जोङो ओ ओ गाव न'नि आन्थाबो दोननानै जोङो थाउन सहराव बो फोर ओ फिथाइ- सामथाइफोरखौ फानहैनो हायो ओमफाय फाननानै जिथु रां मोनो जों बि खौ उननि समाव बाहायनो हायो बा दोननो हायो बेफोरजों जों स सोलिनोबो हायो हानायालाय दा गोबां बिदिनो बिजनेसनि आइडिया दं आंनाव आं मोननैसे फोरमायना मा मा बिजनेस मावजायो ओम ओरै उम हा हु दंबाथायथ' इदिनो ओ जेरै हंला उम नोङो गय बागान गायनो हायो साफात बागान गायनो हायो
औ
रबार बागानबो गायजायो रबा ओ बिदि बागानल' नं ङा ओ जेरै नोङो नोङो अङा जेरै जोङो उम फिथाइ- सामथाइ दंफां -लाइफां बो गायजायो ओ फिथाइ -साम फिथायाथ' थायनानै फिथाइ होब्ला जों इखौ फानहैनो हायो थाउन सहरफोराव बा गामिनि ओरैनो ओ दैलि मार्केट जाग्राफोराव आरो दंफांखौ गायोब्ला जोङो ओरै बिदिनो दंफाङा हानानै बाथाम मोननाय बा थबथा मोननाय दंफांखौ गायोब्ला जोंना बहुत लाब जायो बेखौ बे थाखौ जोङो ओ गोबां मोजां दामाव फानहरनो हायो।
औ नोंथां
बिजनेस बायदियानो जाहैबाय दंफां गायनानै ओ देरनाय समखौ नेथ'नानै ओ हानानै बाथाम खौ फाननाया बे इनभेस्टमेन्ट टाइपआवबो गोगलैबाय एसे ने नांगोन आरो उनावलाय ओ फैसायलाय बुरजायानो मोनगोन मोननाया आरो बोसोरब्रै बोसोरबायावनो ओ इनकाम नां बाय थागौब्ला बि योमासौ मास इनकाम नाङै थागौब्ला
औ
बिदिनो साफात बागानखौ गायजायो। बा गय बागान गायजायो। रबार गायब्ला बिदिनो बोसोरबा सय बोसोराथ' नेखा नांगौ जायो। आरो गोबां खस्थ'बो थायो। जेरै ओ बा गान गायब्ला उम भिटामिनफोर सारनांगौ मोजाङै खिलिनायनि। साफातफोरा आरो एम्फौ जायनि बो एम्फौ बायनोबो सारला बायनांगौ मानांगौ दै मोनदोङा मोनाखै नायनां ग। दानस्रांना होनांगौ ओ लाव अभार लावनायफोरखौ साफातफोरा माने बां ए गोलाव गोलाव जानायखौ दानस्रांना होनांगौ आरो बेखौ बुङो। नाजादोंमोन आं सानदोंमोन। उम जेरै रबार गायबाबो उनाव बुहुत प्रफिट दं। दंनायलाय उम फार्स्टावलाय एसे एनै खस्थ' जायो जेरै फुं फुङावनो सिखारनानै रबार आथा हरहोनांगौ जायो। ओमफाय रबार आथ था बरननायावबो गोबां खस्थ' थायो जेरै हा नांगौ ओ ओमफाय आधा घन्टासो स सम नेथ' नांगोन आथा मोजाङै उमहु जमा जानायखौ
औ
आरो फांसेल' हाब्ला एसेल' मोनो इदिनो फन्सास खाबाय एकस'थासे हानांगौ जायो रबारखौबो उमबोरस जा आथा बरननोबा ओमफाय बे आथाखौ बरनखांनानै गोबां गोलाव प्रसेस थायो माने। जेरै नोङो इखौ मेचिनाव होनानै गल गल बानायनानै बेखौ अराव हांनानै बा मेचिनाव सोनानै फोराननांगोन मानांगोन ओमफाय ओ रानहोनांगोन मानांगोन बिनि उनावसो फानहैनो हायो आरो बेखौ रबार्ट
ओं
आरो साफादाबो बिदिनो जेरै उम जे खाबाय थानांगौ ओ मासै मास हाजिरा नांगौ खानायावथ' सासे सानैजों जाया बिदिनो बुरजा नांगौ हाजिरा नों बुरजा साफात गायोब्ला आरो ओ खानानै सोनांगौ अजन सुनांगौ मानांगौ लेथ्राफोर थायोब्ला बेखौ साफा खालामनानै गारहरनांगौ मानांगौ
औ
आरो बिदियैनो गोबां खस्थ' थायो आरो। बेफोरो बिजनेसफोर बुंब्ला होम हो आरो बिदिनो दंबाययो ओ जेरै नोङो ब्रयलार फार्म खुलिना हायो लकेल‌ -लकेल फार्म खुलिनो हायो। नोङो ओ इफोरखौबो खुलिनो हायाब्ला ओ अमा ओ फिसिनो हायो न'आवनो
औ
बिदिनो माथाम माब्रै फिसिजायो न'आवनो ओमफाय बेखौ ओ नेनांगोन आरो नेनायालाय बिदिनो बोसोर से बा देर बोसोर नेनानै नोङो इखौ फाननानै एसे मोजां रां खामायनो हायो। बेफोरबो बिजनेसावनो गोलैयो गोलैनायालाय होम। दा नोंथाङाबो मोननैसो मिथिबायोब्ला फोरमायना होनो हागोन नामाथाय आङो सोलोंनोसै नोंथांनि एसे आइदा लानि
जागोन दे नोंथां नोंथां नोंथाङानो माने फ्राय बुंजोबखानाय बायदिनो जाहैबाय आरो। जि -जि जोंनिल लाइमोनफोरा आजाव जि फालांगि गावनि जिउखौ जि राहाफोर माने नोंथाङानो गासैखौबो माने फोरमायनानै होखाजोबनाय बायदिनो जाबाय आरो अब्लाबो आं माने बेजों लोगोसेनो मोननैसो जास्त ओ ओरैनो जाबदेरनाय बायदि हिसाबै बुंनो सानो आरो नंगौ माने आजिखालि साख्रि मोननो बहुत गोब्राब जाबाय। अब्लाबो माने जोङो गाव आथिङाव नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ब्रयलार फार्म ना फिसिनाय अमा फ्राम बोरमा फाराम आरो बिदिनो हा हुफ्रा एसे जुदि बुरजा दङब्ला आरो गयनि आबाद साफातनि आबाद बायदि रोखोमनि आबाद जों जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो। नंगौ नोंथां बेनो। आरो लोगोसे बिदिनो जोङो जोंनि नांगौ रोखोम जि जिउआव गोनां जानाय सुफुंनो हायो। आरो लोगोसे सरकारा जि साख्रि होनायनि सायाव ओ प्रेसार थायो। लाइमोनफोरनो बे प्रेसाराबो खमायगोन। आरो लोगोसे नोङो गावनो गाव गावनि जिउखौ सुंथा लानायजों हानायजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो नोङो खामानियाव थिसननानै बैसोर बिथांमोननोबो साख्रि होनो हानाय केपासिटियाव फैयो आरो।
औ नोंथां।
औ गावजों लोगोसेनो गावनि साखाथि फाखाथि थानाय गोबां माने मानसिनि जि साख्रिनि जेंना बेखौबो सुफुंनानै होनो हानाय बायदि जायो आरो जि फालांगिफोर मावनो हायोब्ला।
औ नोंथां।
समाबो जाबायना नोंथां?
औ समाबो जाबाय।
फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंबो गोबां सोलोंनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय। ओ फोरमायनाय होनायनि थाखाय आंनाबो गोजोननाय मोनबाय। उम
औ